खोनादों नोंथां औ मा मावगासिनो नोंथां दालाय नोंथाङालाय?
है नोंथां दाथ' नै ओरैनोसो जिरलाबायना दं दासो दुगैखांं लोबखां नोंथांजों जिरायना दं नोंथां।
अ ओमफ्राय बेलासिनि ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा दहाय?
अ नोंथां बेलासिनि ओंखामखौलाय जादों जानायाथ' नोंथां।
अ मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
अ नोंथां ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां। मा होनो मैथा बांगाल रुनायसोमोन नोंथां ओमफ्राय बेजों ओइ ना सान्दा एसे बायना लाबोदोंमोन आं बाजारनिफ्राय नोंथां।
अ गोथावआनो माथो बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां औ नाजों जास'लायबाय आरोना दिनै।
औ
अ नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां दहायलाय?
ओइ जोंनाबो माबासो मा होनो मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो माथो नोंथां नाया गुरनाय नामा नोंथां? नाया गुरनाय ना सारनाय जाखो नोंथां?
नायाथ' बिदिनो गुरनायमोन नोंथां बिमाया गुरना लायदोंमोनलै दैमायाव नखाथि बाव दैमा दंदि बेहायनो गुरना लायदोंमोन आरो औ ना मोनो नोंथांजों थिंहाय बिरादनो दैफ्रा खाथि खाथिना ओंखायनो माने नाखौ बिराद मोनो आरो।
नोंथां ओरैनो नाफ्रा मा मा ना मोनो बेयाव
बिदिनो मालाबा मालाबा ना बारलिफोरबो मोनो नोंथां बिदिनो नास्राय, गोरि, सिंगि बालाबाथिया नै बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय मोना नामा ना बेफोरबायदि?
जोंथिंथ' नोंथां दैमा होनबाथाय जोंहा ओरै बिलोथिंसो दावखोनांगौ जायो नोंथां। गोजान जायो एसे। ओंखायनो सम लानानै सम मिलायथारबासो जोंहा थांनानै जाहैनो मोनो नोंथां हमहैनो मोनो। औ नोंथां दाथ' नै साननैसो थानानै थांनो प्लेन लादों नोंथां नोंथाङा सोलाबबायगोन नामा नोंथां फैनो? अ नोंथांनो आं होम्बा नैबे थांनाय देवबारफोराव थांसैना नोंथां एबार फैगोन देवबाराव।
अ सोलाब्बा खबर हरगोन दे नोंथां आं थांगोन औ। औ औ औ औ जायो नोंथां औ।
हानाय बायदि खालामदो नोंथाङा।
औ औ ना हमनायाव एसे इन्ट्रेस्ट मोनो आं नोंथां।
अ बिदिनो थानांगौलै नोंथां मानसि हमनो गोरोंबो थानांगौ। जोंफ्रा माने नोंथां गोबाव गोबावजों हमलनाय नालाय हमलिनला लांलायलायो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
नों मिथियो नालाय नोंथां नाफ्रा माबायदि खारलुनो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां ओरैनो बेसेबां बेसेबां दामसो नाफोरा नोंथां?
नाफ्राथ' नोंथां बिदिनो सालायनिफ्रा दाथ' नोंथां नै ओ नैजौ नैजि ब्रैजि बिदि सोलियो आरोना नोंथां। ओमफ्राय बैफोरो लकेल ना दामफ्रा एसे दाम बारासिन जायो आरोना नोंथां बे बिलो फ्रावनो मोननाय ना सलफ्रा बे बिदिनो खुसियाफोर। ओमफ्राय नाथुरिफोर गोथांफोर मोनोबाथ' बिराद दाम जायो नोंथां माने अबा बिदिनो फिसा फिला हाथायफ्राव जोंहा डायरेक्ट बिलोनिफ्राय लाबोनानै फानफैयखायो नोंथां। माने जोंहाथ' मोनजाया नालाय बिदि नाफोरखौ नोंथां बिलो खाथिबो नङा दैमा खाथिफोर गैया। दा दैमा बेफोर दंबावो नोंसै बिदि नाोननाय अबस्थायाव गैया आरोना नोंथां दैल' बहैनाय नोंथां।
अ अ उम उम‌ ओरैनो मा मा नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां?
ओ नाफ्राथ' हाथायावथ' नोंथां मोनजोबोआनो होनजायो एसे एनै।
औ औ
गिदिर गिदिर माने सिलभार बिदिनो मा होनोमोनलाय बिदिखौ ओ बिदि माबा ना सान्दाफोर। अ नोंथां सिंगाया मोनो बै बिदिनो जामखरफ्राव मोनो नोंथां। सिंगिफ्रा बिरादनो लकेल हाथायफ्रावबो फानो नोंथां बिरादनो।
औ औ
सिं गिदिर गिदिर लदा लदानो जि मोजां मोजां
अ इदिनो नाफोरनि दामा बेसेबां बेसेबां नोंथां मा मा नानि दामा बेसेबां एसे फोरमायनो हागोन। हागोन नामा नोंथां
नोंथां बिदिनो ना सिंगिफोरनियाथ' नोंथां थाङोलै फवा फनसास गाहाम होनलाय लाङो नोंथां
औ औ
ओमफाय बिदिनो होनगोन फिथिख्रिफ्रा एसे खम गोलैयो आरो ना नोंथां माने फिथिख्रिफ्रा थाब थैलायो नालाय नोंथां गेबले गेथे इसेनो एसोर गावसोर गोबाव जानानै मोनामफैनाय जायोबाय बिसोरो त्रिस थाखा फवाफोर बिदिनो हगारलाबायना होयो आरो ना नोंथां
अ अ उम उम बिदिनो गोरि ना स्रायफ्रालाय नोंथां
ओरै नास्रायफ्राबो नोंथां दाम जायो बेफोरबो माने बिथ' गोथाङै थायो नोंथां एसे एनै जखम जानायफ्रालाय बिदिनो खम लायो आरोना बेफोरबायाददिखौ बबावेबा बिदिनो जेफ्राव खारलाबायनानैनो गासिन जालाबायनाय ओफ्राय बिनो जखम जानानै थाब थैलाबाययो नोंथां फोर फोरदिनो बिदिनो नोंथां साथि थाखाफोर बिदिफ्राव मोनो
ए औ औ ओमफ्राय ओरैनो खुसियाफोर फानगोन ना फाना नोंथां नोंस
अ खुसियाथ' मोनलै नोंथां खुसियाखौथ' सुनानै बिराद लायो ओमफ्राय जावनानैबो लायो। माने बै जावनाया दामसिन जायो नोंथां माने खुसिया सुनाया माने थैयो नालाय खुसिया माने जखम जाजोबो सुनायफ्रा बेखौनो एसे दाम खमनाय जायो आरो
औ ओरैनो खुसियाफोरनि दामा बर्थमान बेसिबां सोलिनानै दं नोंथां जुदि
खुसिायाथ' नोंथां मोननोबो थार नालाय एसे खस्थ'बो खामानिया खुसियानिया दाम लायो आरोना नोंथां इदिनो एक्स' पवाफोरार होनलाबायनो नागिरो माथो माने माने आरो खुसियानि साइसनि खोथा थाबावो नोंथां अबा गिदिर जायो बबेबा फिसा जायो बिदि आरो नोंथां
औ औ होनोमबाथ' नोंसिरनिथिंजाय गोबां खुसिया मोनो जानो हागौ नोंथां
खिसियाथ' नोंथां औ जायगा लायै जायगा मोनो नोंथां गोबाङानो
अ जोंनियाथों जोंनिथिं माने खुसिया मोननाया एसे खम आरो बिदिनो मागुर सिंग्रि सिंगिफोरखौलाय मोननाय जायो आरो बामिफोरबो मोनो आरो बामि फोर मोनबाबो माने एसे खम मोनो आरो माने बुरजा मोना औ औ ओमफ्राय ओरैनोथ' नोंथाङा बर्थ'मान दाथ' मा खालामगासिनो दासान्दिलाय ओरैनो
ओ दा मानोथ' नोंथां गायनाय फुनायफ्रावबो जोब्बाय नोंथां दाथ' ओरैनोसो जिरायलाबायनाय ओमफ्राय नै साननैसो थानानै आमबफ्राय एसेबादफोरसो मावफिनसैस नामा सानदों नोंथां मान गोरान खेथिखौ
अ औ ओरैनो थास्लायस्लाय मावनांगौलै नोंथां बेखार जायोना नङाबा
नोंथां बेखौनो सानदां माने ओरैनो थाज्रायबाबो माने पकेटफ्राबो खालि जायोना नोंथां फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जायो माने जाय एसे दा दङ आग्लायनायफोर दैज्लांनि जोबनाया जोंनियावथ' जोबस्रांजोबखायो नोंथां रां रुफाफ्रानो ओ जा एसे आग्लायदों बेजों एसे मावदेरना लाखाबावनानै माने माइखौथ जों दानो मोना नालाय नोंथां जाहा दैज्लाङाव मावदों ओंखायनो बेयो थाब मोननाय आबादफोरखौ मावफिननो सानो आरो ना नोंथां माने फसेसफ्राबो थाब जायोब्ला माने थाब आखायावयाव गोलैफिननायखौ माने मावनो सानदों आरो ना आं नोंथां औ औ दा बेखौनो सानदों आरो आं नोंथां
ओरैनो औ दङ आंबो बिदिनो एसे गोरान खेथिफोर मावनो सानदोंमोन माथो बायहेरायावबो खामानि मावनो बानाय नुहुरबाय माथो आथिखालाव माथो गारि मथर गाखोनायखौबो गिनांसिगौसो नोंथां माथो औ थैलाबायनायखौसो नुसै माथो मालाबा अबेबा ट्रेनावहाय लांखारजानाय अबावबा लामा सामायाव गारिफोरजों जाब्रबथाय जानाय बिफोरखौनो माथो नुनानै गिखांनाय मोनसै नोंथां गोजानाव खामानि मावहैनोबो नङाबालाय गोजानाव खामानि मावहैनो सानदोंमोन आंबो
ओ थाङियानो साबसिनसोलै नोंथां दानि जुगाव माने सोरबा मानिफ फब्लेम बेखौथ बुजिनाया नोंथां थाखा फैसानि फब्लेम ना हारिजों हारिनि फब्लेम माने दा फब्लेमाथ गासिनोबो होनजायो नोंथां थाखा फैसानि फब्लेमाव सोरबा लुथिलाबायनाय
औ
माने सहायनो हायियाव मावनाय बिफोर आरो ना नोंथां प्राय हारिजों हारिबो बुंनो हायो नोंथां सोरबा सोरबा हारिखौ नायनो सुखुलाया माने बे हारियानो नायनो सुख फैबाबो बै सुबुङा नायनो सुखुवा आरोना नोंथां बिदि थासारिखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो औ नोंथां मा आरो हिनजाव सुबुंफोरनि थाखायथ' ओंखारनायाथ' गोरलै नङा दानि जुगाव थां दो मिथिखायो दाथ दाख्लैबावैसो नै जोंनि जायगाथिंबो सासे सुबुं सिख्ला सिख्ला सानै हिजाव आरो हिनजाव सुबुं जोंनि दैमा खाथि सासे बिदिनो देद बडि मोननाय जादों आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ नोंथां नोंगौ दा बिदिनो एसे केसा सोलिगानो दं नोंथां इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो होननायखौ जों खोनानो मोन्दों
अ औ औ माथो होनबावनो जुग माने एकदम माने गावजों गाव नायलायनो हायो बेबायदि जुगसो जाबाय आरो सोरबाया सोरनिबा औ औ सोरबाया सोरनिबा मोजांखौ नायनो हाया आरो सोरबाया सोरखौबा नायनो हाया माने बिदिनो सोलिगासिनो आरो आथिखाल मुगायाव माने गावजों गाव मेगन सालायनायल सोरबाया सोरनिबा मा थाखा फैसा खामायनायखौ मेगन सागोन सोरबाया सोरनिबा बिदिनो हो मावनाय दांनायखौ नुनानै मेगन सागोन बेबायदि सोलिगासिनो आरो जुगानो माने नोंथां गोदोनि बायदि नोंलिया गोदोना मोजांमोन नोंथां मावै दाङै जा आरो था बेबायदिलमोन औ दाना एकदम बुलाय सोलाय गावजों गाव मोनसा मोनसि जानायखौल नुसै आरो औ नोंगौ नोंथां
दाथ फैसानि थाखायनो गासिबो खालामनो गोनां जायोलै नोंथां बे जाखिनि सुबुं फोर दावबायो बेफोरबो थाखा फैसानि लबावसो दावबायायो नालाय नोंथां माने लब जायाबाबो लब जानांगौ जायो नोंथां थाखा फैसानिया बयखौबो थिनखायो नालाय नोंथां एक दिनै जोंनाथ दा गोरोंबाथ बयबो गोरोंङानो जाथारनांगौ बेथ नङा नालाय नोंथां रावबो रावबो मोएखेनो समानै थांजोबनो हाया नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेखिनियानो आरोना नोंथां मा बेफोरो खोथा बाथ्राखौनो फुवारावथ गोबां थाङो नोथां खोथाफ्रा
औ औ
औ ओमफाय दा माखासे जाथायफोरखौथ नोंथां गिथारनांगौसो जोंथ दा हान्थिनोबो गिनांगौ बेरायनोबो गिनांगौ औ दाबादि समनिफ्रायनो जों गिनांगौसो जायोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ बिराद सोलायबायना जुगाबो गोदोनि बायदि नंला औ माने गोदोनि सम समाव जाहैबाय माने एकदम जाम्बा जाम्बि जुगमोन नालाय गोदो खायनो माने एसे बेलेक जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल जुगाबो जेसेबां फोरोङा बांदों एसेबांनो माने गिनांगौसो जादों आरोना नोंथां औ
सोरबाफोर सुबुंफ्रा मुगाजों सोलायफानो हाया नालाय नोंथां माने बिसोरो बेबायदि खामानिखौ मावो आरोना नोंथां माने बैसोर मानि थाखाय मावो जोथ' बेखौ दा मोजाङै मिथिबाङा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दानाखौ गावसोरबो थाखा फैसानिल'बो मावदों
औ औ
बुंथांब्ला नोंथां थाखाैायानो गासिबो आरो ना नोंथां थाखा फैसानि जाउनावनो बयबो जालायो बुंनो थाङोब्ला माखासे बिदिनो आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला आरो माखासे बिदिनो प्रब्लेम फैयो ओरैनो जौगा फुनाय सुबुंफोरनियाव बिदिनो मोजां मोनलायनायफोरनि प्रब्लेमफ्रा माखासे जाखाङो आरोोना आं फरायफुनाय समावनो एदमबारे बेफोराव बिदिनो एसे गबाव हाबनाय जायोबाथ' नोंथां लइबा एसे दंस' जायो नोंथां जा मावनांगौ बेखौ मावनो हाया औ माने माखासे औ औ औ दा बेफोरबायदियाव गबयावनो गाव मावनांगौखौ मावला माने हेंथाफ्रा बैथ' सुबुङा गाव मोजां मोननाय सुबुङा मोजांबासो मोजांसै नोंथां गाज्रिखौ मोनफ्लांबाथ' बै गाव नोंनि लसखौसो मिथिसिगौ ओमफफ्राय औ औ माने जाख्रुबनाय सोरबा सोरबा हिनजाव सुबुंफ्राबो माने जाखांनानै खारग्रा बेफोरबायदि थायो जाय सुबुङा मोजां औ जाय सुबुङा मोजां बेफोरखौसो बेफोरबो फासायो सोरबाथ' नोंथां महर मोजांबाबो नोंथां आखल लाखु नायनानै लायाबा जोंहा दानि जुगावथ' जेबो फोथायनो हाया नोंथां महरजोंल' जानो हाया होनजायो नोंथां औ औ नोंथां जोबोर खम नुनो मोनो नोंथां दानि सिगाङावथ' सुबुंफोर बुंनो थाङोब्ला ना नोंथां
बेबायदिनो सोलिगासिनो आरोना नोंथां जुगा माथो बुंबावनो गोदोनि बायदि नोंला जसेबां गोरों बांदों इसिबां माने थैलायनाय बुथारलायनाय बेफोरो जागासिनो आरो दासिमहालागै नोंथां बिदिबा नोंथां जोंहाथ' समा जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा होनदां